मा खालामदों? मा खालामदों?
ओरैनो दं ।
ए मा ओंख्रि जाया दहायलाय?
ओंख्रिया ओ फटल आलु
उम
मा दंबावोमोन बावबायलै ।
ओंखाय नों दहाय बङाइगाव थांदोंमोन दा औ दालिगाव
दालिगाव थांदोंमोनथ' आरो दिन
ऐ मा खामानिमोन बेबा
ओइ एकाउन्ट नाम्बार चेन्ज खालामदोंमोन आं
ए ए जाखै
ओहो
ओ नों बेलासियावबो मा होनो सापुराव थांदोंमोन दा माबा
राव मबाइ लायनायानो अबाइ गाज्रि जानाय बानायनाय लायदोंमोन बिबो जाब ऐ दाबो
ओरैबो जाया ओरैबो जाया नामा
ओमहो।
हसटेलाव दंदा?
हसटेलावनो ओं
मोजां
मोनजा
एगजाम जायाखै नोंसिना?
एगजामा जोंनि समबारनिफ्रायसो
समबा जोंनाबोथ' जोंनाबोथ' मा मानदेनिफ्राय जागोन ना फिफतिन
मा होनदों?
फिफटिननिफ्राय जागोन जोंनाबो
फिफटिन ए।
ओ जिबानिफ्राय।
फरायनायफ्रा
मोजां।
मोजांनो मा माबा दङ मा साबजेक्ट।
मेजर दं आंने फासावलाय मेजर जाखायो नालाय
नोंनिलाइ मेजरा मा?
मेजरा बर'
बर'। फरायनायफ्राथ जोबजोबबायानो दां?
बिदिनो होननांसिगोन मेजरालाय बर'आथ गावगा लेंगुवेजनि जाहैबाय।
जोङो बिजनेस अर्गानाइजेसन
ओम
मोनानि ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम ओं जोंना मोनथआखैदां दोनै
ओम जोंना ओ जों संनानैसो जायो नो आंबो
ओ नों हस्टेलाव हारसिं संनानै जायो
उम
उम जों हस्टेलाव इदि मो जाया
उम हस्टेलनि ओंख्रियालाय थावखायालै।
उम ओंखामाबो माबा प्लास्टिक बायदिसो लाव मा जाद जाद गथा गथा
हस्टेलनि ओंख्रियालाय बिदिनो जाखायो। दालि ओंख्रि लाव लाव
उम
थावालै
नोंनिसो मालाय हासिं संनानै जानाया गोथाव गोथाव जायोदां
औ हे हे हे
दालाय मा ओंख्रि संनो नागिरदों?
संथवाखैनो आङो।
उम
अ हा
मा होनदों नों?
दसे थाना संनोसै।
नोंसिनिथिं अखा हादोंमोन नामा दहय?
दहाय हादोंमोनथ आरो ओइ दा हागाबाय।
जोंनाबो हागाबाय मयबासो दं नामा माथो गारि गाबलायनाय खोनादों
औ लामाथिंसो दं।
ए
बावाखै फैनायाबो
मा
फैनायाबो बावाखैलै
ए।
हसटेलाव
हस्टेलाव ओरैनो मा मा खालामनानै थायो?
मा खालामनानै थानोब्रा बाहेरायाव ओंखारबाय दसे, मबाइल नायबाय सानसे
जाबायदां ओंखामा?
ओंखामा मिथिया जाबायदां
लांफैदो हेलौ
मानो बिनिला बायख खो
जालालै आं।
दस मिनिट नांगौ ना
उम। मोनगोनसै फैसा
मा?
फैसा मोनगोनसै?
इदिनो एसे।
उम। माबाद रायनाय जायोलै ने ओम अ बल
मा
मा होनखोथाय माबा फैदोंलै मबाइलाव
ओ
होम
लेखाखौ दा फरायलै ओमफाय नोङो
दसे फरायनसै दा र
ओम
समफोरनो दं ना इकजामा आरो एसाइनमेन्ट लिरबावनांगौसो स्किलनि आं लिराखै दाबो दा फोजोबसै र
बिस्रानिया माइनर होनदोंमोन नामा
ओम
उम बेसेबां फेस बेसेबां फेस सो लिरनांगौ
एसाइनमेन्टआ सयस मोनहैबाय टुयिन्टि फेसानो जागोन बे
टुयिन्टि पेस
उम जायो आंबा बिदिया
ओम जों दाखालि जुन फोर्स्टआवनो हैजोबानदां मिथिले दाखालि जोङो ए जुन फार्स्टआवनो होजोब मान दां गसिन साबजेक्टनि सयथा
ओ जोंना बावाखै दाख्लैसो हरदों स्किलनिया
ओम
इकजाम खाथि खाथियावसो हरना होबाय इकजामबो जायाखै स्किलनि सेसनेल इकजाम
ओम होनबाबो एक्जाम खाथियाव खन एसे सिगांबा उनाव एसे सिगां हरनांगौ। लेखास लेखासो फ रायनाय ना लिरनायसो
ओम बेजाल जायोलै बेराद
थाबायदिंगासिनोसो नामा?
उम
उम
नोंसिना फुङना बेलासियाव एकजामालाय?
एक्जाम मा एक देरथानिफ्रायनो सारिथासिम बेलासियावनो होनदो
अ जोंनांबो होमबालाय
बेलासियाव एगजाम जाला बालायलाङो परिखा जाला
सारि थासिम
खालामो मानो जायो।
ओम
फुङावल आराम सिखारदो लेखा नायदो एगजाम हैनो मोजांनो सानावला ओंखामनि मानिनो आरो जोंलाय हस्ला ओंख्रि जोबलाबायबावोसो
ओम
भायला
थायमाव लाया मन नङथ आरो
उम आंनि रायज्लायनायखौ एसे बोरैबा खोनादों नामा गोब्रानो
खोनायाखैलै आंनिखौलाय माबा खोनदों
खोनायाखाय खोनालाय नोंखौ सानजारि सानजारिनि खोनाबाय ओमफ्राय आंनिखौ बोरदोंन गोब्रानो
नङालै इदि नङा मोजां खोनायोरा होम
मा होनदों
होनाखै जेबो
ए
ओंखाम जानोसै दां
ओंखाम
उम उम नोंहालाय
नो मा नायहैनायनि र
ओंखा माबा माहोनोमोन
सोरबा माबा ओंख्रि संनानै जादोंदां बानजु मोनांदों बान्जु थारसिं एवनायनो
होम गेजेराव सोंजागोनदां होनबालाय मसबा
जोङो सङनो मोना होनब्लाबो बिदिनो एक्सट्रा संनानै जालाय लायो ओंख्रिखौल आरो खिन्थु नों मेसआव हाबथारनांगौ।
ओम
संगासिनोसो हनै
औ आंबो मा होनो आंना एसे प्रब्लेम दंना ओंखायनो मेसाव हाबाखै आं हारसिं संजायो
गुससु थार माथो बोथोरा गुसु थारनो नै
गरमसो मोन्दों आंना
सो मोन्दो
आं बेलेगनिफ्राय फैनाया बावाखैना
ए नों थाबायबोनायखाय मेंबाय बियो
उम मा होनोमाथो
स्कलारशिप आ हाबो ना मा होनदों
स्कलारशिप ना मिथिया आंनि हाबाखै
एन एस पि नि स्कलारशिप हाबोनोलै माबायाव दा जुन जुलाइआव हाबावगोननो होनदोंमोन मा
उम आं ए-एन आं एन एस पि स्कलारसिप एफ्लाय खालामाखैना।
कल-कलेजनि बानायाखै?
उहो आं माबासै इसानुदयसो बानायदोंमोन।
दाइनजि रोजा हाबग्रा खौसो बानायदोंमोन आं
आय मालाय नोंसिना मालाय फारसेना बुरजा बुरजा।
मोनो ना मोना
उम ओइटिनि गोजा नांगौना ओमफ्राय?
दोननायसै दां टाइमा जाबायमोन?
उम
ओम दे उमबा‌ होनना थाथ।